औ नोंथांङा खोनादोंना?
औ खोनादों -खोनादों।
औ नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजान मोनाबिलि नोंथां।
ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन। ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ बैसागु। जोंनि बर' हारिनि बैसागु। नोंथांङा बैसागुनि- बैसागुनि बागै बैसागुआव मा- मा खालामनाय जायो मा मा- मा बायदि जों बैसागुखौ खुङो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ- औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे।
ओ दे जागोन।
बैसागो होननानै बुङोब्ला नोंथां। जायगा लाना जायगा फालिनायफोरा एसे आलादा- आलादा जायो। जोंनिथिंबो एसे आलादायानो बुंनो थाङोब्ला।
औ औ
बैसागोखौ बैसागोआ जों बर'फोरनि बा बर' हारिनि थाखाय मोनसे नागारहायै होननानै आं बुंगोन जाय फोरबोखौ जों गोदो मोथियै समनिफ्रायनो आजै आजौ मोना
औ- औ।
मानिफ्राय लाबोफादों बेखौ मोनथिला।
औ।
दा जा समसिम मोनदों बेनिखायनो आं बैसागोखौ मोनसे एंगार हायै मोनसे बर'फोरनि गेदेर फोरबो मोनसे बर' हारिनि आमाय थख्ल' बायदि बुंगोनां जाय जोंखौ खौ माने थांना थानाय अरायबो रंजा बाजायै बे बैसागो फोरबोआ जोंखौ थुलुंगा होयो थिग बिब्दिनो जों बैसागोनि गिबि बैसागो एप्रिल एप्रिल दाननि एप्रिल दाननि जोङो देखौ एप्रिल दाननि
अ जिगाबा
औ जिब्रै जिबा जिब्रै जिबानि गेजेराव जों बेखौ गिबि फालिनाय जायो गिबि माने फार्स्ट खौ जों मोसौ बैसागो होनना बुंनाय जायो नोंथां मोसौ बैसागो बे मोसौ बैसागो खालि माने मोसौखौ जा मोसौ जिब जुनार जा दं बेफोरखौ गासैखौबो बोसोराव खेबसे थुखैनाय जायो दुगैहोनाय जायो माने थुखैनानै जायगा जायगा फोथाबो फोननाय जायो आरो दुसुमै हांगार बायदि फाख्रा फाख्रा सिख्रा होनाय जायो माबेबा माबेबा जायगायाव होआबो सोरबा होयो नाथाय जाङाबो होबाय थायोमोन गुबुनफोरखौबो आं होनाय नुदों सोरखौबा होयैबो नुदों
औ औ
थिग बिब्दिनो माने मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै माने मोसौ मैसोनि थाखाय थुखैनो थाखाय खाथ्रि हालदि फान्थाव लाव माने फानि लाव होनना बुङो जोंनिथिं लाव बेफोर लावखौ लानानै जोङो मा खालामो खाथ्रि आरो थाराय बेफोरखौ फुङावनो बुथुमना लानानै मोसौ मैसोखौ जोङो दैमायाव जेराव दै दं दंग' दंलाफोराव बेफोराव होना लांनानै जों माने बै थारायजों जों मोसौ मैसो बे जेन मोजां जाथों जेन मोजां जोलैनि बेमार आजार जाया जाथों अरायबो जेन मोसौआबो हानजा हानजा फालो फालो जाथों होननानै माने बेमार आजार गैयाजासे बिसोरबो थाङा थाथों होननानै थारैजों बुनानै माने लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि होननानै जोंनि फारा माने रंजा बाजायै मोसौखौ बुनानै थुखैयो आरो थारैजों बुनानै बिसोरखौ थुखैनानै होना हरनाय जायो दुब्लियाव दान्दिसे सम बिसोरखौ उदाङै हेगारना होनाय जायो
औ औ औ
बे समावनो मोसौफोराबो रंजा बाजायै दुब्लि फोथारफोराव बिदिनो बै सानखालि थायो आरो थुखैखांनायनि उनाव बिदि थायो थानाय उनाव नेक्स्ट बिसोरनो फागा गोदान नोंथां फागा ना मा बुंडामोनलाय खाग्रा खो फाथोनि बानायनाय फागा बे फागा गोदानखौ बिथाङा माबा खालामनाय जायो आरो गोजामखौ गारनानै दैयाव बाउना फैनानै आरो गोदानखौ बिसोरनो गलियाव लगायनाय जायो आरो थिग बिब्दिनो दुगैज्रां लोबज्रां बे खामानिखौ आवगाय आवगाय मावनानै माने बाथौआव जोंनि बर'फोरनि मथे बाद थौआव जों बेखौ लाबोनानै लाव फान्थावफोरखौ जों माने एसे सारो सारनानै जायगा जायगा गुबुन गुबुन जानानै नाथाय आं नुनाय मथे जाङा आफामना खालामनाय मथे माने लाव फान्थावफोरखौ एसे सारनानै माने बावो आरो बाथौआवबो। मोसौ मोसौ मैसो बायदिसिना बोरमा बायदिसिना जिबफोरनि थाखायबो बाउस्रां मोजांखौ हास्थायनानै न'खरफोरखौ मोजां हास्थायनानै माने बावउस्राङो आरो। थिग बिदिनो मोसौ बैसागोआ बारलाङो। बिनि उनाव नेक्स्ट अखानायै नैथि सानखालि सुबुंनि माने मानसि बैसाना हमनाय जादों आरो नोंथां नंगौ ना? मानसि बैसागो बे दिनखालि माने सोरांस्लाबनो मोनै मानसिफोरा दुगैनानै गेदेर खौ सनमान होनाय उन्दैफोरखौ अन्नाया बै सेकेन्द नैथि सानखालि जायो नाथाय बे सानखालि मोसाया। रावबो सुबुंफोरानो मोसाया जोंनि बर' समाजाव सोरबा बोराय बुरै आबौ आबै दंबाबो बिसोर खुलुमो लोगोसेनो बेनि उनाव आइ आफा दंब्ला खुलुमो। बिनि आवगाय आवगायै जों बाथौखौ खुलुमग्रोयो। जोंनि आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमो। खुलुमखांनायनि उनाव जोङो गावबा गावनि आबै आबौ बा जोंनि आइ आफाखौ जों खुलुमनानै आदै दादै मादै जोंनि गोदोरखौ जों खुलुमनानै सनमान होनाय जायो लोगोसे उन्दै फोरखौ अन्नाय जायो बिदिनो बै नैथि सानाबो बारलाङो आरो नोंथां।
औ औ
थिसान बारलांनायनि उनावहाय जों माने बेलासि समाव गोखा गोखै बायदिसिनाखो जानो थाखाय जों बे सानखालिनो खांनाय जायो थालिर फस्लायानो जा दिंखिया खुंखा आरो गोखा गोखै जेसे बां जि दं रायदों बिजौ बा सेमफ्र्रें बिजौ जेसेबां दं बेफोरखौ खांनानै जोङो गोबाङानो गोबां रोखोमै संना जायो। बे दिनखालि जायो बिदि अखानायैबो जायो आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट थामथि सानखालि थामथि सानखालि माने मोसानाय सान आरो बै साननिफ्राय। बै थामथि साननिफ्राय गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बोराय बेन्थ' गासिबो माने गावबा गाव हानजा हानजा जानानै गामि गामि माने मोसानो थाखाय ओंखारो आरो मागिनो। रंजा बाजायै बोसोराव खनसे फैनाय रंजालि बैसागो। दुखु सुखुखौ दुखुफोरखौ बावगारनानै माने सुखु गोजोनजों माने बयबो ओंखारनानै सालायो मागियो थिग बिब्दिनो जों मागिनानै स्नि खालारालागै मागिनाय जायो बिदिनो मोसानानै।
औ औ औ।
खालारसिम मागिनाया गोसानो जायो बिनि उनाव बे जोबस्रांनायनि उनाव थिग बिब्दिनो बैबो गासैबो ज' जालायनानै जा मागिनानै माइरं फैसा एसे मोनो बेखिनिखौ माने रंजा बाजायै मा खालामनाय जायो खाना जानाय जायो लोगोसेनो बे बेफोरबादियैनो माने रंजालि बैसागुआ जोबो होननानै आं नोंथांनो फोरमायहरबाय आरो जोंनि ओनसोल बेखिनियानो बेनि बागै आरो नोंथाङा मा मोनथिबावगौ नोंसोरनि ओनसोलथिं माबादि फालियो नोंथाङा। फोरमायहरबा आंबो साबसिन मोनगौमोन।
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो। बैसागु होनोब्ला जोंनि बर' हारिनिनो आमाय थख्ल' होननानैनो जोंङो ओ बुंनो नांगोन मानोना जोंङो ओ जों मोनथियै समनिफ्रायनो। नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदो गोदायनिफ्राय जोङो मोनथियै समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोना। बे बैसागुखौ फालिबोदों बा खुंबोदों। बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो। ओ जोङो बैसागुखौ जोङो बोसोर गोदानबो होननानै जोङो बुङो आरो। बेनिफ्राय ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागुआव जोङो रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदिनो गाज्रि मोनलायनायफोरखौ दोनथ'लायो ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनिथिंबो ओ गिबि गिबि सानखालि माने मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो। ओ गिबियाव जोङो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दैमाबा दैमाबा हाखर फोराव लांना थांनानै बेखौ जोङो थुखैयो।
औ औ।
थुखैनायजों लोगोसे थुखैनायनि सिगाङावनो जोङो लाव फान्थाव हालदै, थाराय बायदिसिना बेफोरखौ हानानै जोङो माला सुयो। माला सुनानै जोङो। ओ खायफा मालाखौ जोङो मोसौनो गानहोयो। आरो खायफा मालाखौ जोङो न'आवबो लाखिनाय जायो। गुबुन गुबुन जायगाथिं थिं गुबुन गुबुन फालियो नाथाय जोंनिथिं बेफोरबायदि बानायो आरो। फ्राय जोङो मोसौफोरखौ लाना थांनानै थुखैयो। थुखैखांनायनि उनाव जोङो जेथुबा खान्था बा साराय जोंनि बेफोरनिफ्राय हांगारखौ एसे हख'नानै बा बुथुमनानै जोङो बेयाव जानाय थाव एसे लगायनानै जोङो ओ औवानि हासुं औवानि हासुं खौ हास'नानै मोनथाम खाजबना लानानै ओ बेखौ जोङो बै गलायनाय जोंनि हांगाराव जोङो थुनानै मोसौनियाव फोथा फोननाय जायो। ओ गोदो गोदायो माने मोसौफोरखौ जोङो फोथारफोराव हगारना हरोब्ला ओ मोसौ ओ मोसा मुफुरफोरा जायो होननानै जोङो बेखौ बुङोमोन आरो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ बैसागुआव सिनाय मोनै हिसाबै जोङो फोथा फोथा फोनना होयो। बैसागुआव फोथा फोननानै जोङो बेफोरखौ मोसौफोरखौ उदाङाव अख्रांआव जोङो हगारना हरो। आरो हगारना हरखांनायनि उनाव जोङो हगारना हरनायनि सिगाङावनो जोङो ओ मोसौनियाव ओ लाव फान्थाव बेफोरबायदिनो बेफोरखौ जोंङो सारनानै जोंङो ओ थाराय बा जोंनि दिग्लिलिथि बेफोरजों जोङो बुज्रावनानै ओ सल' रोजाबनाय जायो बा जोंङो ओ आनान गसाइनिसिम ओ जोंनि मोसौ मोसो फिसा बोरमा बेफोरो मोजां थाथों होननानै बा मोजां थासारियाव थाथों होननानै जोङो बेखौ मोनसे आर'ज गाबनाय जायो बेनो जाबाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदि बायदि दा जा बिफा हालुवा बायदि गं मेना गिदिर जा बेफोरबायदि जोंनिथिंबो ओ नोंथांमोननिथिं जेरै रोजाबो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ रोजाबो आरो रोजाबखांनानै जोंङो बेफोरखौ मोसौखौ उदां उदां फोथाराव जोंङो बे हगारना होनाय जायो, हगारखां नायनि उनाव जोंङो बेयो मोनानाय लोगो लोगोनो जोंङो ओ औ हगारखांनायनि उनाव सरि हगारखांनायनि उनाव जोंङो जा आग्लायबोनाय ओ माबा मा होनो बे लाव फान्थाव बेफोरखौ जोंङो मोसौनो एसे जाहोनानै बेखौ जोङो न' फारसे लाबोयो, लाबोनानै जोंङो ओ बेखौ जोंङो खायफा सुबुंफोरा ओ बेफोरजों जोंङो ओ जोंनि ओ देहाया मोजां थाथों होननानै बेखौ जोंङो दैयाव सोमब्र'नानै खायफा मानसिया ओ हर' लबो दुगैयो बेफोरबायदि जोंनिथिं बेफोरबायदि खालामोआरो। बेनिफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो ओ मोनानाय लोगो लोगोनो ओ मोसौफोरा गिदिंना फैफिनबा जोंङो मोसौफोरनि थाखाय नोंथांमोना नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों ओ गोदान फाथोनि फागा खाना दोननानै जोङो ओ आलारि बाथि लगायनानै जोंङो बे फागा खौ जोंङो मोसौनो गानहोयो, गानहोनानै मोसौखौ जोनङो बेफोरबायदिनो लाखिनाय जायो आरो मोसौ बैखालि जोंङो ओ मोसौ मोसौनो बायदिसिना जोंनि ओ मोजां मोजां जानाय लोंनाय बै दिना जोंङो मोसौखौ जाहोयो। आरो बिदिनो जोंनि गिबि बैसागुआ बारलांङो आरो नैथि नैथि बैसागु नै नैथि बैसागु खालि जोंङो ओ फुङाव सोरांनाय लोगो लोगोनो जोंङो ओ बोराइ बाथौनि सेराव ओ दुगैखां दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जाखांनानै जोंङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जाखांनायनि उनाव जोङो ओ बोराइ बाथौनिसिम जोंङो ओ आरज गाबो जे जोंनि ओ बायदिसिना जोंनि जि जेंना न'खरनि बा रायजोनि बेफोरखौ जोंङो आनान गसाइनिसिम जाथे मोजां थाथों होननानै जोंङो